हेल' औ अ। औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानिसो सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो ना। ना
औ।
बिदिबा जों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ जायो।
औ। बुंनो थाङोबा माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा माने गोबां मोजां मोननाय ओंखामनि अनगायैबो गोबां मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दङ आरोना। जेरैहाय जोङो साम'जों सबाय बेबायदिनो अनलाजों दाउ अमाजों नार जि बेबायदि मैथा जोंना बेफोर माने बर'फोरनि गुबैयै माने जोबोर मोजां मोननाय ओंख्रि होननानै जों मोनथियो आरोना। अ जोङो बेफोरखौ माने बर'फोरा गोदै गोदोनिफ्राय माने खारदै ओंख्रि बेफोरबादि रुनाय बेफोरदि होनोमबाथाय बिराद बिराद जेनेबा मोजां मोनो आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा गिबियाव जोङो अनला बे अनलाखौ जों बोरैहाय सोङो सङो होनबाथाय जोङो अनलाखौ माने गिबियाव दै माइरं थुमनानै लाग्रोनाय जायो आरोना। जेब्ला दैयाव सोमनानै माइरङा एसे रुइहाबो अब्ला बेखौ माने मोनसे आइजेंआव मोजाङै माने जोङो दैखौ सर' होनो थाखाय सुखांनानै लानाय जायो आरो ना। अ बेनि जै माने आथिखालावथ' गोबां माने बेफोरनि जोहैबो माने ग्रेनडार मिसिन बेफोरबायाददि उवाल बेफोराव जोङो देनायखौ नुनो मोनला बांसिन ग्रेन्दार मिसिनखौ बाहायनाय जायो ना अम‌ बिनि थाखायनो जेब्ला जोङो अन माइरंखौ जोङो अन गुन्दै मिहि खालामा लायो अब्ला जोङो जब्ला जोङो फारसे आथिङाय दैखौ ग्लोब ग्लब गोदौहोयो अब्ला बेयाव जोङो बे अन गुन्दैखौ फ्रि -फ्रि गारना होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेयाव जोंहा नांगौ रोखोमनि खालदै ओ खारदैयाव बानलु जेनेबा गासैखौबो होनाय जाय होयो आरो जेनेबा हस ओ गोबां सामब्राम गुफुर गोबांथ' मस मस्ला मस्लि होनाय जाया बेबायदि होनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा खासिथारि जेरैहाय खासिथारि नङाबाबो। गंगार धुन्दिया धुन्दिया बेफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
औ।
फोरबो जोंङो जेबो माने बिफोराव बिफोरखौ जायोबाथाय ब' मोजां माने मोजाङैथ थायो माने जोंनि देहाफोरा मोजां थायो मानो होनब्ला बेयाव जेबो माने बेयाव रासायनारि हासार। मेकेल मुरियारि बाहायनाय जाया मानो होनोबा जोंङो माने गावनो बानायनानै जानो हायो जेरै अनलाइ यावथ' जोंङो जेबो माइरंआवथ' जेबो मुलिआरि होनाय जायाना नोंथां ना ओ बिनि थाखाय माने जोंनिथ हाया मोजाङै थायो बेफोरथिनि थाखाय जानाय जायो आरो जायखौ बुङा आरो अमाजों नारजि माने। बिफोरावबो जोंहा गोबां बेबायदि रासायनारि मुलियारिफोरखौ जों मोनजानाय जाया आरो ना।
औ।
जेरै जोङो नार्जि होनबा जोंहाओं गिबियाव जोंङो फाथोनिफ्रायनो नार्जि जायो नङा होमबा। जेरै जोङो फाथ'खौ फोबाय फोनानै जोङो जेनेबा बिखौ गोरा जाबाथाय दाननानै लानानै माने बिनि मोनफ्रोमबो बिलाइखौ माने जोङो ओ मोजाङै खाजोबना माने सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो ना।
औ।
जेब्ला बिखौ सान्दुङाव फोरानो अब्ला बियो गोरान जायो अब्ला बिखौ जोङो खायफा खायफा मना जलंगा एबा मना बस्थाफोराव सानानै दोनो अब्ला माने गोबाव समसिमहालागै दोनबाथाय बियो माने साबसिन जायो बेफादि होनना जों मिनथियो आरो ना। बेहाय जोंहा गोबाव सम दोननायनि उनाव माने बेखौ जानाय जानो थाखाय माने संनो थाखाय मे खायफा खायफा माने संनायनि सिगां बेखौ माने गोबाव समसिमहालागै दैयाव सोम हाबना दोनो खायफाया माने दैयाव ओ रुनाय जायो आरो ना। औ रुनानै लानाय जायो बेबादिनो ओम जेन ओंख्रि संनायाव मोजाङै गेब्लेयो बिब बिबारैनि थाखाय सोरबा रुनायावनो माने बेखौ ओ बेखौ साना सानाबो होनायखौ जों मिथि मोनो आरो बेबादिनो माने संनाय जायो ओ बेजों लोगोसे बेखौ बेबो माने गोबां बेबादि रासायनारि मुलि बायदिसिना बाहायनाय जायो आरोना बेहायबो।
औ नोंगौ।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेखौ माबायदिहाय संनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांनि बुंनाय बादिनो बिफोर मैगंफोरखौ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो संनाय जायो आरो आङो नुनो मोनो जोंनि आबै आबौमोना बा जोंनि आइआ आइमोना बिदि ओ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो बे मैगंफोरखौ संनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो। ओ आरो आङो बेखौ बुंनो सानोखि ओ जोङो टाउन सहरफोराव थायोबा बेफोरबायदि मैगं खौ बारा एसेबां जोङो मोनजानाय जाया नाथाय जोङो गामि ओनसोलाव थायोब्ला बेफोरबायदि मैगंखौ जोंनि आब मोना जोंनि आइ मोना संनानै होयो आरो बेफोरखौ जोङो मोनजायो आरो आरो ओ बिनि ओ टेस्टफोरा बिनि ओ जे जाखांनायनि उनाव जोङो आङो गोबां गोथावबो मोनो आरो बेफोरखौ बुंनो सानो आंल' नङा थाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि गोबां सुबुंफोरानो ओ बर' माहारिफोरनि गोबां सुबुंफोर औ आरो लोगोसे बिदि गुबुन हारिफोराबो जायोब्ला ओ मोजां मोनो होननानै आं सानो आरो जे ओ जे बे जानानै ओ खायफायाथ' गुबुन हारिफोरा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ मोनजायाखैबो जानो हागौ नाथाय जानाय नायोब्ला ओ माब्लाबा समाव जोङो खोनानो मोनो खि ओ गुबुननाव बिदि आलासिफोर जाहैबोला बिफोरबायदि मैगंमोन होननानै बुङोब्ला जोबोद गोथावमोन। ओ मोजांमोन जानो बेफोरबायदि बुंनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो आरो। बेनिखायनो आं सानो बिदि गोदोनि मैगंफोरा जेरैहाय ओ बिदि साम' मैगंफोरबाबो आरो अनला दाउ आरो ओ मैथा ना बेफोरखौ गोबां सुबुङानो जानोबो मोजां मोनो आरो गोथाव मोनो बेफोर खौ मोनथिनानै मोनो आरो। ओ रो जों आथिखालाव नायो बा गोबां सुबुंफोरखौ जोङो बिदि ओ सहर टाउन फोरावहाय बिदि साम'फोर बेफोर खननायफोरखौबो जोङो नुनो मोना आरो नाथाय जोङो गामि ओनसोलफोराव थाङोब्ला बिदि जोंनि आइमोना जोंनि आबैमोना बा जोंनि बिब'फोर फोर बेफोरो बिथांमोना बिदि दुब्लिफोराव थांनानै बा दंग'फोराव दैसाफोराव थांनानै बिदि साम'फोरखौ खननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो मैगंफोर संनायफोरखौ ओ थिग बिदिनो आंबो ओ गामियावहाय थाङोब्ला आंबो जोंनि ओ आबैमोनजों जोंनि आ बिब'मोनजों आङो बिदि साम'फोरखौ खनहैनो गोबां मोजां मोनो आरो नाफोरखौ सारहैनो मोजां मोनो ओ आङो सानोखि गोबां सुबुङानो जोंनि ओ जोंफोरबायदि ओ लेभेलनि बा जोंफोरबायदि बैसोनि सुबुंफोराबो खायफाफ्रा गो बयबो मोजां मोनाब्लाबो खायफाफ्रा बिदि ओ आगोलनि बिदि खामानिफोरखौ मावनो बा बिदि सामु खननो ना सारनो ना हमहै नो बेफोर ओ खामानिफोरखौ मोजां मोनो बांसिनानो मोजां मोनो बिदि होननानै आंबो सानो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो आरो जोंहा माने अनलाजों जेन' अनलाजों दाउ बेफोरबो माने जोंनि बर'फोरनि थाखाय माने जोबोरैनो एंगारहायै सोमोन्दो होनना जों मिथिनो हायो आरोना नोंथा थां औ बुंनो थाङोबा जेरै जोङो हाथासुनि हाबाफोराव माने गोबां जों अनला खारै संनाय बेफोरबायदि अनलाजों ओंखाम होनाय हाथा खुरनाय बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ माने जों नि थाखाय मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो होनना बर'फोरजों बेबादि सोमोन्दो दं आरोना। बेबादियैनो जों गुबुन नारजि बे नारजियाबो माने बर'फोरजों जेनेबा गोदो गोदायनि फ्राय जोंहा फोथायबोयो नेमखान्थि दङ जेरैहाय जोङो गोजाननिफाय आलासि नुफेरै आला आसि फैबाथाय माने बेफोर आलासिफोरनो माने जोङो नुफेरिफोरनो माने फैफेरिफोरनो माने जोङो बेबायदि नारजि संनानै जाहोनाय जाया बेबायदि गोखा जाहोनाय जाया मानो होनबाथाय सोमोन्दो नागा गारलायो फै यो बेफोरबादिखौ जों फोथायनो हाया ओ बेजों ओ बेजों लोगोसे आरो जोंहा दंबावो जे ओ मानसि थैनायाव सारादु होनाय बेबायदि मानसि थै जाहोनायफोराव जों माने बेफोर नारजिफोरखौ बाहायो आरोना बेनि थाखाय माने गोदोनिफ्रायनो जोंहा सोमोन दो नागारलायो बेफोरबादिखौ जोङो माने मानिना लायो बेनि अनगायैबो मा माने जोंहा गोबां माने बेफोरबादि ओ जेनेबा बेबादि ओंख्रि ओंख्रिफोरखौ बेफोरबायदि न'वाव बानायनाय ओंख्रिफोरखौ माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जोबोद मोजां मोनखायो आरोना। बेजों लोगोसे जोंहा माने गोदोनि सुबुं फोरा जोङो बहाबा मैहुर खालामनो थांबा ना बिलो
औ औ हेलौ
दों ना?
औ औ खोनाबाय।
माने बुंदों जे गोदोनि गोबाङै बेबायादि मस्ला मस्लिफोरखौ बाहायामोन आरोना बाजारफोराव बायना मोननाय बेफोरदिखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरहा माने गोबां मिथिंगायाव मोननाय जेरै गंगार दुन्दिया बेबायदि हायजें बिलाइ बेबायदिनो दुनदिया बेफोरखौ माने खारदै ओंख्रि फोराव होनाय। जायो आरो जेनेबा बिसोरो बेबादिखौनो बाहायोमोन आरोना।
औ
आथिखालावथ' गोबां रासायनारि गोनांबो मैगं थाइगंफोरबो जायो अब्लाबो अ जायो। आथिखालाव गोबां माने गोदो गोदाय बिसोर बेफोरबायाददि जायामोन बिसोर माने
जिब जुनसोननो न'फोराव माने ओ बेबादि नो
औ
गोबां देहाफोरा खहा जालाङो माने मोजाङै थाया बिदि आरो ना
दि मानो सानाय बेफोरबादि जानायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ।
औ औ अ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय बेबादिनो औ दासिमहालागै बेबादिनो गावनि जेनेबा गोबोरखि हासार बेबादि जिब जुननानै खिदों आबाद मावग्रा सुबुंफोर दङना?
औ आंनि गामियाव नायनो थाङोब्ला आंनि गामियाव बिदि साफा सानै दङ जे ओ गाव गावनि न'आवहाय बिदिनो गोबोरखि हासारफोर बिदि बानायनानै बिदि मै मैगं थाइगं गायनायफोर बेफोरावहाय बाहायनाय बिदि सासे सानैफोरखौ नुनो मोनो आरो। बयबो नङा ना अ बांसिनानो बिदि दखानफोराव बिदि हासारफोरखौ बायनायखौ नुनो मोनो नाथाय न'आव बानाय नाय हासारफोरखौ साफा सानै गामियाव साफा सानै बेफोरबायदिल' नुनो मोनो आरो। ओ बिदि बाहेरनि बायनाय हासारफोरखौ होनानै बिदि गायनायफोर खौ गाय ओ मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाफोराबो थाजिम थाया मोजां मोना मोजां मोना होननानै आङो सानो आरोखि नाथाय जोंनि न'आव बानायनाय बिदि हा सारफोरखौ लगायोब्ला जोंनि मैगंफोराबो मोजां जायो आरो बेफोरखौ। ओ बिदि लकेल मैगंफोरा जानोबो मोजां जायो होननानै आं सानो आरो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां होनानै।
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो माने अब्लाबो माने जोंहा गोदोनि दानि गोबां फा राग दं जेरै जोङो साम' जों साम'खौ दैमाफोराव नोंथाङा बुंनाय बादिनो बिलिफोराव खनना मोनो। नङा होनोमबा।
औ नंगौ।
गोबां सोहोरनि सुबुं मानसि फोरा माने बेखौ मिथिया साम'खौहाय माने बेफोरखौ बांद्राय बेफोरनि बागै मिथिया आरो ना। ओ बेबा बिदिनो जोङो बिलोफोराव साम' खनथाम साम'आ गोबां रोखोम थायो जेरै साम' गोलाव साम' थुम्फु साम' लिं ग्रि बेफोरबायदि साम लादायफोरबो मोन्नाय जायो आरो ना। बेफोरखौ जोंङो जेब्ला खननानै लाबोयो अब्ला मानो जोङो दैयाव मोजाङै जानायनि सिगां गोबाव समसिमहालागै सोमहाबना दो नाय जायो आरो ना नोंथा। ओ जेब्ला बे खौ जोङो सोमहाबना दोनो अब्ला सोमहाबना ओ सोमहाबना दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय जोङो ओ जेनेबा मोजाङै बेनि खिथुखौबो दा दानस'नाय जायो बेजों लोगोसे दाखोनबो थायो नङा होमबा जों बेखौबो गारनाय जायो बेजों लोगो से जोङो मोजाङै जलंगा एबा मना बेनो मोनसे आइजेंफोराव लाना मोजाङै हुख'नाय जायो जेन बेयाव गार्जि गिरु बायदिसिना नांथाबना थायो बियो दैमा बिलोफोरावसो थायो नालाय नङा होमबा।
औ नोंगौ।
जोङो बेखौ माने मोजाङै खालामो बेखौ माने जोथोन ओं मोजाङै लायो आरो जेन जोंनि देहा सोलेर जाबाबो जेबो सोमजिया। आरो जोङो बेखौ गोबां बे माने सबायजों बेखौ जा जानाय जायो। खायफा खायफा रुनानै एरखनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। ओ बेजों लोगो से आरो जोंहा बेयाव बांसिनै जोङो बेबायदि सबाय ओंख्रिफोराव मानो जों हाइजें बिलाइफोरखौ मोदोमनायनि थाखाय जेन सेन फैनायनि थाखाय मस्ला हिसाबै जों बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मो नो आरो ना बेयाव खारदै ओंख्रिफोराव जों बांसिन माने सबयाव जाब्रां आरिखौबो होनायखौ जों नुनो मो नो आरो। औ बिदिब्ला समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनाय जाबाय नोंथां।
औ जागोन।
अ